नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों।
औ। जोङो दिनैनि टपिकखौ सावरायगोन ओ नोंथाङा मा माबादि दावबायनानै मोजां मोनो ट्रेनजों दावबायनानै ना बासजों दावबायनानै
औ जागोन नोंथां। आं दावबायनोथ' ट्रेन आरो बास मोननैजोंबो मोजां मोनो। ट्रेनजोंहाय आङो थांनो मोजां मोनो मानोना ट्रेना बांसिन गोख्रैथियै सौहैयो नालाय। जायगाफोराव आरो आं बासजोंबो मोजांखौनो मोनो। नोंथांनियालाय अबेजों थांनो मोजांसिन मोनो।
आंबो बासजोंबो मोजां मोनो ट्रेनजोंबो मोजां मोनो। ओ ट्रेनाव गाखोनो एसे बानाय मोनो बांसिनै गारिफोरजों गारि फिसाफोरजों थांनो मोजांसिन मोनो। गारि फिसाफोरजों थाङोबा लामाफ्राव बायदि बायदि नुथाइफोर नुलाङो बेनि थाखायनो मोजां मोनो।
औ नंगौ नंगौ गारि नोंथाङा बुंग्रोदो दे।
औ। बेनिफ्राय जायगाफोरखौबो जोङो जायगानि सिनारिफोरखौबो नायलांनो बा नायनायाव मोजां नुयो। आरो जोङो लाखिथ'नानैबो ओ दखानफोराव बाजारफोराव ओंखार नानै जाग्रा मुवा जालांनो हायो नाथाय बासजों थांब्ला लामायाव लाखिथ'नाय जाया बेनि थाखायनो जालांनो बा माबा मोनसे बेसाद जालांनो मोना आरो ट्रेनजों थांबाबो ट्रेनावथ' जाग्राखौ आङो जानो बाखायो। माब्लाबा उफाय गैयियाव ट्रेनजोंबो थांनांगौ जानो हागौ। गासिजोंबो मोजां मोनो।
उम नोंगौ नोंथाङा थारखौनो बुंदों। गारि फिसाजों जुदि जोङो भारा लानानै थाङो एबा गाव गावनावनो गावआरि दङ प्राइभेट गारि दङ गावहानि होमबा साबसिन जायो आरो थांनायावहाय। जायगाफ्रावबो उम लाखिनानै थांनो हायो जेबो उसुबिदा जाया साबसिन खाबुफोर जायो आरो गारि कारफोरजों थाङोब्ला। आरो ट्रेनावथ' नोंथाङा थि थिगखौनो होनदों ट्रेननि बेसादफोरखौ जानायाव एस से मानि उम। हाइजिन गै औ बेफोरबायदि हाइजिनखौहाय मेनटेन खालामनानै होआ बायदि एसे मोनदाङो आरो ना।
नोंगौ।
नोंथाङा माबायदि जायगायाव दावबायनो मोजां मोनो ओमफ्राय।
आङो गासैबो ओ रोखोमनि जायगायावनो आङो बेरायनो मोजां मोनो नोगोराव बो बेरायनो मोजां मोनो। गामि ओनसोलावबो बेरायनो मोजां मोनो आरो दैमा जिंफ्रावबो बेरायनो मोजां मोनो। निजोम जायगा फिफां लाइफां थानाय बार नांनाय बेफोरबायदि जायगायाव बांसिनै थानो मोजां मोनो दायो जोंहा गरम बोथोर सम बेबायदि समाव जोङो बार खोलो खोलो बारनाय बिफां सिङाव सायायाव जिरायनानै बार जानो मोजां मोनो आरो नोगोरफोरावबो थानो गोनां जायो माब्लाबा माब्लाबा खामानि दंब्लाथ' जोङो नोगोरावबो थानांगौ जायो।
बेनिफ्राय गामियावबो थानांगौ जायो दा फारफ्रोमबो बिथिंजों जोङो गोरोबनानै थानांगौ जायो। दा मोननैखौबो मोजां मोननांगौ जायो नोंथांनिया?
आंनाबो बिब्दिनो सहर आरो गामि आरो मिथिंगाजों बुंफबनाय जायगाफोर। गासैखौबो आङो मोजां मोनो आरो दावबायनाय बुङोब्ला आंबो बेबायदिनो हाजो हाला थानाय जायगाफोराव थांनो बांसिन मोजां मोनो आरो। आरो लोगोसेनो दैमा सेर बिचफोरावहाय बिचफोर गोनां जायगायावबो थांनो मोजां मोनो नोंथाङा गरम बन्द'आव मा मा खालामगासिनो दङ दालाय
आङो गरम बन्द'आव ओरैनो जायगा थांलाय फैलाय खालामगासिनो दङ गामियाव थांलाय नोगोराव फैलाय बिनिफ्राय ओम माखासे खामानि मावनांगौ थायोबा बायरायाव ओंखारलांबाय न'आवनो थाबाय आरो न'आव थानोबाबा बिफां सिङाव जिरायनानै थाबाय बेनिफ्राय बाजाराव थांबाय मैगं थाइगं बायबाय संबाय जाबाय बिदिनो
औ गामियाव थाबा आरो साबसिन जायो आरोना बिफां लाइफां नि सायायाव थानानै समखौ बारहोहरनो हायो दा सहरावहाय बांसिनानो बिफां लाइफांबो गैला नालाय साननि समाव बबाव थागोन बबाव थाया जायो आरो एसे आइखां बायखां जानाय बायदि हालाय हाफाय जानाय बायदि मोनो आरो लोगोफोर गैफायाबाथ' समखौ माबोरै बारहोहरनो बेबायदि मोनो सहराव
नोंगौ थारैनो सैथो। उसु खुथु मा खालामनो मा मानो जायो बे गरम बोथोर समाव जों गोजां बोथोर समावबा जोङो मबाइल नायनानै थानो हायो दा गरम बोथोर समाव जोङो उसुखुथु मा खालामगोन मा मागोन जायो आरो रायलायबा बा लोगो खाथियाव थापायोबा मोजांसिन जायो दा औ।
दा समानो बिब्दि थिनबायब्ला टाउनावबो थानांगौ जायो जानानै फैयो खामानिफोरानो जिहेथु टाउनावसो जाजोबो अफिस मावख'फोरानो जायनि थाखाय जोंबो जिउ खुंनायनि राहा नागिरनानै सहराव था फैनांगौ जाबाय नालाय दा मा बुंबावनो नोंथाङा उम। माइ गायोना नोंथांमोना न'खराव?
जोंहा माइखौ गायनाय जाया जोङो गुबुन मानसिनिसो गायहोनाय जायो आदि हिसाबै
औ
ओ नोंथांमोनहा
जोंहा ओ न' सेराव मोनसे दङ न'नि खाथियावनो दुब्लि बेनिखौल' गायनाय जायो आदा बिगासोल' गायनाय जायो माइखौहाय बांसिनखोनो नायग्राबो गैया नालाय आरो दानि समावहाय खामला मोननांगौआव माइ गायनाय समावथ' बांसिनानो मानि बुरजा बुरजा गायबाल' खामलाफोराबो माबानो मावनो नागिरो नालाय मावग्राफोराबो एसे एनै गायनायावहाय बिसोरबो मावफैनो गोसो जाया नालाय मायदब्लायखौ बुरजा गोनांखौसो मावनो गोसो जायो बेनिखायनो गायनायानो जायासै आरो गायनायानो जाया खामानि मावग्रा सुबुं गैयिखाय।
औ।
नोंसिरनिथिं नोंथांमोननिथिं सिब्रु नोंथांमोननिथिं सिगुं मैगं मोनो ना मोना दुब्लियाव
जोंनिथिं जायगा लायै जायगा सिबुं मैगंखौ मोनो ओ बबेबा बबेबा जायगायाव मोननो थाङा नाथाय खना खना बबेबा बबेबा जायगायाव ओरै गामि बिथोर सिङाव मोनो दा मोनोब्लाबो माब्लाबा मोसौआनो जालांजोबो आरो माब्लाबा ओ मानसिफ्रा खानानै लांजोबो बेखायनो मोननाय जाया बांसिनानो
औ दा सहराव मोननायफोराथ' बांसिनानो मुलि होनानै फैयो होननानै खोनायो दासान आथिखालनि समावहाय बेफोरखौथ' आरो जाजाया खाथिजों एरायबानो मानि मोनामनाय मोनो आरो ना बिदि सिबुं मैगं खौहाय औ आरो ओंख्रि संनानै जाबाथ' देहानि थाखाय बे गाहाम जानाय नङा नालाय गामिनिफोरखौ मोनोब्लालाय मोजां जायो आरो बेफोर मैगंखौ
ओम नोंथाङा मा मा मैगं ओंख्रि जानानै मोजां मोनो
आङो जानोथ' आरो मोजांखौनो मोनजोबो नाथाय दा गोलोम बोथोराव मैगंफोराबो बारा ओंखाराना गोबां ओंखारा मैगंआ गोबां बोथोरनि बायदि कफि बा मैद्रु मैला लाफा लाइ बेफोरखौ मोना दा बहल जिंखा जोगोनार बेफोरखौनो जानो मोजां मोनो आरो दा थाइबें गरम समावहाय जेला जेबो जानो गोसो जाया अब्ला थाइबेंजोंनो थाइबें खाजिजोंनो जानो मोजां मोनो आङो नोंथाङालाय
आंबो दायो गरम बोथोराव मैथाफोर मैथा जोंना बिदिनो खुमब्रा जोगोनार बेफोरखौ जानो मोजां मोनो लोगोसे दा बोथोराव जोङो बबे मैगङा गुसु बबे मैगंखौ जायोब्ला थान्दा जायो जों बेखौनो नागिर नागिर जानाय जायो
औ नंगौ नंगौ
औ नोंथांमोनहा न'आव मा मा मैगंनि आबाद मावनाय जायो दा गोलो गोलोम बोथोराव मा मा मैगं दं?
ओ दा जोंहानि न'आवहाय दा जोंहानि न'आव ओ जोगोनार खुमब्रा बहल ओ सबायबिमा बेफोरनो दङ आरो। आरो खांख्रिखला बेफोर बोथोरनि मैगंनो दंसाबो।
औ।
नोंथांमोनालाय मैगं गोबां आबाद खालामो नामा?
बेबायदि गोबां आबाद मावनाय जाया ओ बारियाव एसे एनै गायनाय जायो दायो खुमब्रा बेनिफ्राय जोगोनाद खांख्रिखला मैथा बेल' दङ। दा बेखौनो जानानै थायो।
ओम न'आव जासाबनो थाखाय जासाबनो आन्था औ। बाजारनिखौबो जाजाबबाय थाया नालाय दा। दानि बोथोरावथ' गासिबो मैगं मैलायावबो हानिफ्राय लानानै हायावनो दा सार माबा होखायो पेस्टिसाइदखौ होखायो मुलिखौ होखायो। बेनिखायनो जोङो ओम दानिफ्रायनो माने जोंनि जानायनि थाखाय जों मैगंफोरखौहाय न'आवनो आबाद मावनानै जानो हायोब्ला मोजां।
औ। दायो आथिखालाव गोदान मुगानि आदबजों जोङो बांसिनानो आबादखौ मावनाय जायो। दा बेफोरखौ जानायावबो जोंनि देहाफोराव ओ जेंनाफोर सोमजियो। बिनि थाखायनो जोङो अरगानिक मैगंखौनो जानांगौ।
औ नोंथां। अर्गेनिकआनो साबसिन ओंखायनो न'आव आबाद खालामनायखौ जोङो बिराद ओ मोनसे माने बयनिबो मोनसे गाबागावनि बिबान होननानै मानिनानै लाथारनांसिगोन मावनांसिगोन आरो ना। जोंनि देहाया ओम। जाहाथे जोंनि देहायावनो जेबो खहा जाया बे मुलि गोनां मैगं जानानै।
नोंगौ। दायो जोंहा समाबो जानानै फैाबाय, नोंथांजों दिनै बाथ्रा सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। आसा खालामो उननि समाव नोंथांखौ लोगो मोनफिनगोन होननानै गोजोनथों।
गोजोन्थों।